हेलौ नोंथां
औ नोंथां।
औ नोंथां ओ गोजोन बेलासिमनि-बेलासिमनि नोंथांखौ खौ ओ गाहाय हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां। बेलासि औ। बिदिब्ला नोंथां आं मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो आखाइयाव लादोंमोन नोंथां।
औ नोंथां।
औ आयदाया जाहैबाय नोंथां ओ ना हमनाय आदब जोंनि ओनसोलावथ' जोङो गोबा ओ गोदोनिफ्रायनो ना हमनाय मानसि ना हमनायफोरखौ नुबोबाय मा मा रोखोमै जों ओ ना हमनानै जायो माबायदि जों नाफोरखौ अ हमनानै आवा आबाद फोथार बा दंग' दंला दैमा दैसाफोरनि फ्राय जों लानानै फैयो बेफोरनि सायाव सावरायनोसै एसे।
औ औ नोंथां जागोन।
बिदिब्ला आं सिगाङावनो जागायग्रोनोसै एसे नङा मा होनो नोंथां?
औ औ नोंथां नोंथाङानो जागायजेनदो।
औ जोंथ' गोदो नुयोमोन। जेब्ला जों ना ओ सेन बायदिसिना सेन ओ बा जोङो सिलि दंग' फिसा बा बेफोर खौ जों सिलि धामा बायदि बाल्थिंफोरजोंनो सारनाय नुयोमोन नङा होमबा नों
औ औ नंगौ नोंथां।
खखा बायदिफोरजों
औ।
अ बेफोर जों जेनेबा सेनफ्रा जों मानिफ्राय मोनो सेनखौ जों बानायनो था खायथ' जों दिरुं आरो औवा गिबियावनो औवा नांगौ जोंनो औवाजोंसो जोङो हे हेबनानै जों सेन बानायनो हायो आरो दिरुंजों जों खाज्रायनांगौ जायो। जाय सेनखौ जों बिदिनो ना ना सानायाव जोङो ओ थियारि खालामनो हायो बेफोरबायदि खाफ्रानानैसो आरो जों अ खखाखौबोथ' जोंङो औवाजों बानायो ओ जों खखा सानो थाखाय ओ दै बोहैनाय जायगा एसे निजोरा दंग' जाम्फैफोरनिफ्राय बोहैबोनाय एसे फिसा ओ बेफोर बायदियाव जों खखाखौ सायो आरो जों सेन खौ जोङो बा बिदि दै बोहैनायावबो सानो हायो दै बोहैया लासिनो थानाय बायदि जायगाफोरावबो सानो हायो। दुब्लि आबाद फोथारफ्राव आ जेनेबा आलिखौ जावखंनानै ओ सेननि ओ जागा खालामनानै फोराव होनानै नङा होमबा नोंथां आरो जोङो सेननि ओ खरथिं ओ ना दिहुनग्रा थायो बेयाव जोङो जिगाब मुथाखौ होयो। थेयो बा किसुवा मोनसे ओ ख फा मडेलबो बानायो जाहाथे जों नाया गबोआ अ बिदिनो गोबां आ ना हमनानै लाबोनायखौ नुदों आं गोदोनिफ्रायनो आरो दानियाथ' जोङो ह हाखर दंग' दंला सारबा सिलि बा थामा बाल्थिं बेफोर बायदिफोरखौ बारा बाहायनायखौ नुला एसे एनै नुयो। ब्लाबो नाथाय दानिया मिसिं बायदिसिनाजोंसो दै सारनानै दंग' जाम्फैफोरखौ सारना ना हमनाय आदबखौ नु नुयो जों आरो गोबां बिदिनो आदब दंबावो जेरैहाय हिनजाव आइजो माहारिफ्रा ओ आबाद फो थार बा दुब्लि बेफोर बायदि दंग' दंलाफोराव ना गुरनो थाङो। जेखाइ लानानै जेखाइ खबाइ लानानै बेफोर बायदिनो गोबां आदब दंबावो लाङि उन सानानै हौवासाफोरा बा हिनजावसाफोरा जे सारनानै बेफोर बायदि ना हमनानै लाना फैयो। आरो। अ आरो बेफोर बायदि ना मोननानै जोङो किसुफ्रा हाथाय बाजार बायदि याव बेफार फालांगि खामैयो नाखौ आरो किसुआथ ननि थाखाय जामुं जानो थाखायबो नाखौ हमनानै लाबो नानि सायावबो जोंङो गोबाङै ओ सोनारनानै थानो हायो। आरो नोंथां जोंङो बे फोरबायदि हाग्रानिफ्राय जा जों ना हमना लाबोयो आरो नआवबोथ जोंङो हाखर हालाफोराव फियो फिसियो औ जानो बा फाननो बेफोरखौ जोंङो दा ओ न'खरनि हाखरफोरखौ सम जाब्ला जेनेबा ना आला सि दुमसि बायदिसिना फायबोला ना ओंख्रि संनो थाखाय जोंङो नाखौ संनो थाख जोंङो न'खरनि हखराव हाखरावनो जो जे फोर खौ सारनानै जोंङो नाखौ मोननो हायो जाहाथे जों हाथाइ बाजारफ्राव थांबा सम गोबां हेंगारहरनांगौ जायो न'खरनि हा हखरावनो जोंङो नाफोर खौ सारनानै एसे एनै मोनोब्लाबो जोंङो ओ संजाना जानो हायो आरो नोंथां। आरो बेफोरबायदिखौ सम जाब्ला फुख्रिखौ जोंङो सम जाब्ला सारनानै सारगारनानै जोंङो ना खौ बोखांनानै हाथाय बाजारफोराव बेफार फालांगि खालामना फाननानै रां मोननायखौ जाखिनि रां मोन दों जोंङो एसे गावनि नांगौ जानाय बेसादफोरावबो सुफुंबाय आरो जोंङो गोदान दै गोलैनाय लोगो लो नो जोंङो एसे रां मोननायखौ जोंङो एसे ना बायना लाबोबाय नानि फिसा पुवान जायखौ होनो औ बेफोरखौ हेंगार नानै आरो जोंङो फेदेरलायबाय फिसिबाय आरो देरनानै जोंङो बिदिनो गोबां जोंङो ना नि सायाव बे आबाद मावनानैबो जों गोबां गावनि जिउ खुंनाय राहाखौ जों गोरलै खालामलांनो हायो। गोबां औ नोंथां आरो आरो गोबां जोंनिया ना हमनाया आदब दंबावो ओ जों नोंथांनो आं आ आगोलसो बुंलांबाय बेफोरबायदिनो आरो गोदोनि आरो दानिया गोबां फाराग दंङ ना नाथाय दा ओ आबाद फोथार बायदिसिना दंग जाम्फैफोराव नानि बिबाङा एसे खमायलांनो हमबाय। जोबस्रांलांनो हमबाय ओ गोदोथ गोबां जोंनि जागा खाथियावनो बा ट्रेक्टर बायदिसिना मोसौ बिदि हालेवबा आबाद फोथारावनो गोबां ना नुसोयोमोन नाथाय बेफोरबायदि दा ना खौ जोंङो नुनो मोन मोनला खम जालांनो हमबाय आरो औ। आरो नोंथां बिदिनो जोंङो नाफोरखौ बोरसि बोरसि जों बोनखांनानैबो जोंङो ओ ना हमो। बोरसिजों जोंङो जा ओ बोरसियाव जोंङो खानस्रि बा जोंङो आता बा जोंङो खोजिमानि बिदै बेफोरबायदिखौ जोंङो बोरसि सिनि बोरसियाव सोना होयो सोनानै जोंङो जोंङो हाखरफोराव बा बायदिसिना बिदि बिदिनो दंग दंलाफोराव जोंङो बोनो आरो बाथा बोरसि बो दों बावो बाथा बोरसिया जाबाय माखासे जोंङो ओ बा आव अमलाथाफोरनि थारा बेफोरजों जोङो बानायनाय जायो दिरुंजों फाननानै जोंङो बा हा दं गफोराव जोंङो गारै गारै फायो आरो नाया नांना थाबोला जोंङो सम जाब्ला जों नाहैयो। गोबां बिदिनो जोंङो दंग दंला गिदिं गिदिं बायदिसिना साना मोनबोबायबो आरो नु बो बायबो नोंथां आरो जोंङो खुसियाखौबो जों खुसियाखौथ जोंङो खदालजोंबो जावखांनानै दिहुननो हायो।
औ औ नोंथां नंगौ।
ओ खुसिया खदालजों जावखांनानै दिहुननोबाथ' हाखायोआनोखा आरो बेनि गेजेराव जोङो बोरसिजोंबो बोनखाङो जोङो दुब्लिफोरावथ' जेब्ला दै गोलैगोन अब्ला दा बायसा दैज्लां सम समफोरावनो जोङो खुसियाफोर खौ बोनखांनायखौ नुनो मोनो बिदि समावनो बांसिनबो थानायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ नोंथां नोंगौ
बिदिनो जोङो गोबां ओ ना हमनाय आदब खायदाजों बाहायनानै जोङो ना मोनजाबोबायबो जा बोबायबो आरो नुबोबायबो औ नोंथांङा फोरनि सोमोन्दै एसे ओ बु
औ औ नोंथां जागोन जोंनि ओनसोलजोंबो जेरैबायदि नोंथाङा होनदों ना बोनना नानै सानानै बा ना गुरनानै
औ
आदबफोरजों जोङो नाफोरखौ हमनो हायो आरो थिग बेबायदिनो जोंना आरोबाव दंबावो जेरै फासि सानानै जे दैफोरा देरब्ला बेयावहाय जायगाफोरखौहाय लांदां खालामनानै बा बेयावहाय मोनसे गोलावै बिनि हाग्राफोरखौ साफा खालामनानै बेयाव लाइन बानायनानै बेयाव फासिफोरखौ सानानै होयो आरो जेब्ला बेला सि जागोन अब्ला बे फासिखौ लांनानै बे दैयावहाय हरसेहालागै सानानै दोननानै जेब्ला अखा नायो अब्ला बे फासिखौ फुंफोरावहाय लायनानै जोङो नाफोरखौ नांनायफोरखौ खौ जोङो मोननो हायो आरो नोंथां
औ औ
दंब्लावो ना गुरनाय बे ना गुरनायाबोथ' जोंना बिराद मोनसे गोरलै आदबैनो जोङो खाय बा खायदायैनो जोङो नाफोरखौ मोननो हायो नाथायबा जोङो ना गुरोब्ला बे बे गिदिर गिदिर नाफोरा गाखोआबो जानो हागौ मानो होमब्ला ना गुरनायाव जोंना फिसा फिसा नाफोरा बां सिन मोननाय जायो आरो ओ जोङो दै गिदिर गिदिरावबाथ' जोङो जेखाइफोरजों गुरनो हाया बेनि थाखायनो जोङो दै फिसा फिसायाव जेखायजों गुरनायखाय बेयावहाय ना गिदिर गिदिरखौ मोननाय जाया आरो आरो जोंना दंबावो ना बोननाय ना बोननायावबो जोंनि ओनसोल सोलजोंहाय बे नास्राय बा गोरि बेफोरबायदि रोखोमनि नाखौहाय मोननाय जायो आरो आरो बे ना बोरसिखौहाय जोंनो बेरेनि फिसा बेखौ गोनांथि जायो ना बोननो थाखाय आरो जोंना दंबावो जेरै गुमा आरो नोंथाङा बुंलांबाय जे खैजिमा बिदै बे फोरजोंनो जोंनि ओनसोलजोंबो नाफोरखौबो बोननाय जायो आरो नोंथां औ आरो सेन सानाय आयदाखौ बा आदबखौबो बाहायनाय जायो जेरावहाय दै आलिया फिसा जायोब्ला बेयावहाय आलिफोरावहाय ओ गुदुं खालाम खालामनानै बा लामा खालामनानैहाय बेयावहाय सानानै दोनो आरो आरो बिनि जे गुदुं थायो बे गुदुंखौहाय हाग्राफोरजों बा माबा मोनसे बुस्थु सिथ्रिफोरजों खोबथेनानैहाय बा जिगाबफोरखौ लानानै खोबथेनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ नोंथां। थारैनो नोंथांनि गासिबो बुंनायानो गनायजाथावना नोंथां। बिदिब्ला नोंथां ओ नोंथांजों रायज्लायनानै जों आं गोबां गोजोननाय मोनबाय नोंथां। गोजोनथों नोंथां औ औ दे बिदिब्ला नोंथां।